नोंथां खुलुमबाय नोंथां औ दा आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ जागोन जागोन
औ दा ओ जोंहा जेरैहाय बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनायाव बा मोसौ बोरमा फिसिनायाव जोबोर आखा फाखा। दा बेनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन हागोन नोंथां
औ
अ बिदिब्ला आङो गिबियावनो ओ नोंथांनि सोंनायनि सायाव आङो फंनैसो फोरमायनोसै। गिबियावनो आङो दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनोसै।
औ नोंथां।
दाउ सुनाय होननानै बुङोबा जोङो बर' हारियावहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जोंनि आबै आबौ नङा होमबा जोंनि बिमा बिफा आइ आफाया जेन'बा गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा लानानै बा मोसौ मोसा लानानै मा खालामबोदों न'खरफोरखौ सालायबोदों नङा होमबा दा खिन्थु गोदोनि समावहाय दाउफोरखौ मा खालामनाय जायोमोन दाउखौहाय जोंहा गन्द्रा जेन'बा दाउनि गन्द्रा थायो नङा होमबा? जोङो गन्द्रायाव दोननानै फिसिनाय जायोमोन जेन'बा जोंना लकेल दाउ लकेल दाउ जोंना फिसिनाय जायो। ओ ओमफ्राय खिन्थु दानि जुगावहाय जोंनिया मा खालामनाय जाबाय जेन'बा एसे समजों लोगोसे आ जाबोबाय नङा हबा गोदोनि बायदि जोङो न'आव जोंो बांद्राय एसेबां मानानि फिसिनायखौ जों नुनो मोनलिया। मानो होननानै बुङोबा दा एसे मदार्न जुगावहाय जेन'बा माखासे टेक्न'लजि बाहायनानै माखासे जोङो गावनि रोंगौथिखौ बाहायनानै जों मा खालामनाय जायो दाउखौ जों फिसिनाय जायो। जेरखम दाउ फिनायाबो मोननै रोखोमै दङ। जोंनि जेन'बा बर' न'खराव गोदो गोदाय मा खालामनाय जायामोन माने दाउ ब्रयलार होननानै बुङोना बेखौ जोंनियाव फिसिनाय जायामोन जोङो मा खालामोमोन न ज लकेल दाउखौ ज' जों फसिोनाय जायोन नङा ह होनबा खिथु दा जो मदार्न जुावहाय जोङो जोङो टेक्न'लजि बायनानै बा जोङो माखसेइडिया बायनानै जोंनि माखासे बर' फिसा मा खालामदों माने मोनै रोखोमनि समाव जोंना दाउखौ फिबोदों मोनसेया जाहैबाय लकेल दाउ नङा होमबा? सिगांथ' न'आवनो फिसिनाय जायोमोन खिन्थु दा गोबां रोखोमनि जेन'बा टेक्न'ल'जि बाहायनानै जोंनिया मा खालामनाय जायो गोदान गोदान आदब खायदाजोंहाय जोंनिया माने लकेल दाउखौहाय जेरखम घन्टानिफ्राय सोलायनानै माखासे खालामनाय जायो मा फार्माव फिनाय जायो नङा हबा दा फारम उथ्रिनाय जायो दा गिबियावनो जोङो दाउदै जेन'बा दाउनि बिमानिफ्राय जों दाउदैखौ कालेक्ट खालामनानै
बा दाउदैखौ जेन'बा दाउखौ जोङो जेनेबा बिदै दैैनो जों मोनसे गन्द्रा बा खाथाखौ बानायनानै होनानै जों बेखौ मा खालामनाय जायो दाउखौ जोङो बिदैखौ दैहोनानै जोङो जिबा सानसिमहालागै जिबानिफ्राय नैजि सानसिमहालागै जों मा खालामनाय जायो माने गहोनाय जायो। गखांनायनि उनावहाय जेब्ला फिसा ओंखारो अब्ला जों बेखौ मा खालामनाय जायो माने सेपारेट सेपारेट जों बेखौहाय मा खालाम माने फिसिनाय जायो आरोखि बेबायदि आरोखि। दा बेजों लोगोसे जेन'बा दा ब्रयलारनि बेलायावबो बेनो ब्रयलारखौ जोंथ' जेन'बा न'आवबा गामियावहाय ओरैनो संसार जानायाव जों फिनाय जाया। बेखौ मा खालामो मोनसे सेपारेट माने मदार्न थार्दनि स्टाइलावहाय जों मा खालामो? ज माने ब्रयलार दाउखौहाय फिसिनाय जायो आरोखि बेबायदि आरो। दा बेजों लोगोसे बोरमा होननानै बुङोबा बोरमायाबो बेबायदिनो। गोदोनि समावहाय जों मा खालामोमोन न'आवनो जोङो। बोरमाखौ जों लायोमोन दसथा फन्द्रथा बोरमा लानानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफा आबै आबौआ मा खालामबोदों। माने न'खर संसारखौ जेन'बा सोलिबोदों नङा होमबा दा खिन्थु जोंनि दा गोनोखोआरि जुगावहाय बा जेन'बा नैबे दा जाखांफुनाय माखासे जोंनि समावहाय जोंनि माखासे गोरों गोरा माखासे जेन'बा बर' सुबुं फोर मा खालामदों माने बोरमानि माखासे गन्द्रा बानायनानै। बा बोरमानि मोनसे फार्म बानायनानै नङा होमबा बेखौ मा खालामनाय जादों बोरमाखौ। फालो हिसाबावहाय माने फालो हिसाबाव दुइस'था नैजौथा बा थामजौथा बेबायदि मोनसे फालो हिसाबावहाय माने फिनाय जाथ जादों आरोखि बेबायदि आरो दा गोदोनि समावहाय जोंनियावहाय बर' न'खराव इसिबां मानखि थायामोन। थामजौथा ब्रैजौथा बा नैजौथा बेबायदि थायामोन जोंनियाव मा थायोमोन माबा बा दसथा नङा होमबा बिस बा नैजिथा बेबायदिनो जोंनि बर' फिसाफोरा माने फिबोनाय जायोमोन खिन्थु दानि मुगायावहाय एसे जेन'बा डेभलपमेन्टनि थाखाय जोंनि बर' फिसाफ्रा मा खालामखो। माने मोनसे गन्द्रा बा फार्म बानायनानै बेवहाय नैजौथा थामजौथा बोरमा फिसिनाय बा डेभलपमेन्ट खालामनायखौ। माने जों नुनो मोनबोदों आरोखि दा बेजों लोगोसे मोसौनि बेलायावबो बेनो मोसौखौथ'। दानि जुगावहाय जोङो बांराय फिनायखौनो जों नुबावलिया खिन्थु गोदो गोदाय मा खालामोमोन नै जि नैजिबा बोसोरनि सिगां जेब्ला जोंनि आै आबौ नङा होमबा। बे समावहाय मा खालामोमोन माने गंफ्रोमबो न'खरावहाय माने। गलि थायोमोन नङा होमबा गलि थायोमोन माने गलियावहाय जों बुंनो थाङोबा गोदो गोदाय गंसे गलियावहाय जोंनि आबै आबौनि समावहाय थामजिथा ब्रैजि बाजिथा नङा होमबा? बेबायदि मा खालामोमोन मोसौखौ फिसिनाय जायोमोन दा मोसौ फिसिनायाव। जया बुहुत माने रांखावरिबो आरजिनो हायो मारै होननानै बुङोबा जोङो मोसौ जेब्ला जों फिसा जाखांगोन। फिसाजाखांनायनि उनावहाय जिबा नैजि साननि उनाव जों मा खालामनाय जायो। मोसौ फिसा जाय बिमानिफ्राय फिसा जादों बे बिमानाव जों गाइखेर सेरनाय जायो नङा होमबा।
औ नोंथां।
दा गाइखेर सेरनानै जों मा खालामनाय जायो बेखौ जों फाननाय जायो दा बैबायदि रोखोमावबो जोंनि। माने आबै आबौमोना मा खालामबोदों माने नखर संसारखौहाय माने सोलिबोदों आरोखि। बेबायदि आरो बेजों लोगोसे मोसौनि बिहोमाया जाहैबाय गोदोनि समाव जों मा खालामोन माइ गायो। नङा होमबा जोंनावहाय मा गैयामोन माने मोजां मोनसे। माने गोनोआि जोंनावहाय आइजें बा आगजु गैयामोन जेरखम दानि जुगाव बुो म होनो थे र हालेवनाय दा गोदोनि समाव मा खालामोमोन जोंनि आबै आबौमोनाहाय बा आइ आफामोनाहाय मा खालामगौमोन। माने मोसौजोंनो हालेवनानै मा खालामनाय जायोमोन माइखौ गायनाय जायोमोन नङा होमबा। बेबायदि आरो। माइ गायखांनायनि उनावहाय माइ रोगानायनि थाखाय जों मा खालामो मोसौखौ जोङो। मा होनो गारि बो होयोमोन। दा बेजों लोगोसे जोंनियावहाय मा खालामोमोन। मारा होनाय जों मोसौजोंनो होयोमोन। दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मोसौजोंनो मा खालामनाय जायोमोन माने गासिबो खामानिखौ। मावजोबनाय जायोमोन आरो दा बेबायदि आरो। दा जोंनिआवहाय माखासे जेन'बा गोनोखोआरि मानि आदब खायदा बेजों लोगोसे गुबुन गुबन गुबुन बिथिंआवहाय जोंनि बर' बा गुबुन गुबुन माबायावहाय माने जौगाबोनाय हिसाबै जोंनि खौ गंफ्रोमबो न'खराव दा माने मोसौ मोसाफोरखौ एसे खम नुसै माने जोङो मा खालामो माने गोदान गोदान माने मरदान जुगनि जानाखि टेक्न'लजि ट्रेक्टार होननानै बुङो जों बेजोंनो माखासे खालामनाय जायो बांसिन आबादफोरखौ मावनाय जायो आरिखि दा बेबायदि आरो दा जोंनिहो‌ बेलायावथ' जोंनिथिंबो बेबादिनो नोंथांआबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननिथिं ओ दाउ अमा मोसौ बोरमा माबोरै मा रोखोमै मा स‌ लेलदाल फिनाय जायो
औ नोंथां आं दा नोंथांनो जेरै नोंथांआ बुंलांबाय आंबो जोंनि जायगाआवदि माबोरै ओ दाउ अमा बेफोरखौ माबोरै फियो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होननि दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा अमा फिसिनाय दाउ फिसिनायाव जोबोर आखा फाखा आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा बय निबो न'फोराव अमा दाउ थाथारो होननानै जों बुंनो हायोमोन आरो नोंथां दा मोसौखौबो जों ओ जोंनि गोदोनि दिनावथ' जों ओ बेबायदि मेसिन मेसिनारि जेरैहाय ट्रेक क्टर बायदिसिना बेफोरबादि गैयामोन नालाय नोंथां दा जोंहा बेनि थाखायनो बयनिबो न'खराव मोसौ हालिसे बा हालिनैआ थाथारोमोन आरो नोंथां बयनिबो न'खराव जोङो मोसौखौनो नुनो मोनथारोमोन दा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ मोसौ बा अमाफोरखौ बोरै फिसियोमोन होनोब्ला गोदोनि दिनाव जोंहा बेबायदि ओ‌ बाराद्राय फिसिनाय जायामोन जेरैहाय मासे बा मानै बेफोरबादि फिसिनानै जोङो गावनि न'खर न'खरनि इयुननि थाखाय जोङो ओ जेरैबा जोंनि ओ जा नांगौ जानाय जा रां खावरिनि आंखाल बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो मासे बा मानै ओ न'नि जा खालाय खुलाय बा बेबायदिनो गुन्दै बायदिसिनाजोंनो जाहोनानै जोङो फेदेरनानै जोङो औ अमाफोरखौ फिसिनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव नाथाय ओ दा जोंहा मोनसे बेखौ ओ गोबां मुलाम्फा खालामनो थाखाय बा गोबां बेबायदिनो मुलाम्फानि ओ लामायाव फैनायनि थाखाय जोंहा अमाखौ मोनसे फार्म बादि खालामनानै फिसिनाय जायो आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोङो गिबिआवनो जोङो ओ अमा दोननो थाखाय जोङो फार्म बायदि खालामनोब्लाथाय जोङो गिबिआवनो जोंनो न' नांग्रोगोन न' न'खौ ओरैबादि खालामनांगोन जोंहा गोजौआव थिंफाटनि बा प्लास्टिकनिफोर बायबो जायो बेबायदिनो गाहायाव ओ जोङो फ्ल'र जेरैहाय जों इथा बेबायदिनो सिमेन्ट बालाफोरजों जोङो डहालायनांगोन आरो नोंथां जाहाथे जोङो बेयाव ओ जा खिनि खिनाय ओ हासुनाय बेफोरखौ जोङो सुस्र'नानै साफा खालामना होबाय थानो हायो बेयाव जाहाथे गादेर गुदेर देर लेथ्रा जाया मोनामा बेनि थाखाय जोङो एसे साफा खालामनो हानायनि थाखाय जोङो गाहायनि जा फ्लर बेखौ जोङो ओ डहालायना होनांगोन आरो नोंथां हो बेनि उनाव जोङो साइथ बेरा साइथ बेराखौबो जोङो ओ गन‌नि‌ ओ जेरैहाय औवानि ओ बेरा दोनोबो हायो बिदि नङाब्लाथाय जोङो इथानिबो जोङो ओ वालखौ होनो हायो आरो नोंथां वाल खौ जोंहा बाराद्राय गोजौ होनो नङा जाहाथे बियो बारहरनोल' हाया बा बा बाहेरायावल' फैनो हाया बेनि थाखाय जोङो ओरैनो ओ तिनि फुट बा साराय तिनि फुट बेखिनि बानाय बानाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय जोङो बेयाव जोङो जाखिनि दैनि लाहार फाहार खालामनांगोन जाहाथे जोङो सानफ्रामबो जोङो बेनि खि हासु दैखौ सुबाय थानांगोन बेफोरबायदि आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा फारामाव फिसिनाय लोगो लोगोनो जोङो मा माखासे बेरामफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो मुलि बेफोरबायदिनो भेक्सिन होनो नांगोन आरो नोंथां दा गोदोनि दिनावथ' जोंहा बेफोरबायदि गि थावना बेराम बेफोरबायदि गैयामोन दा बुंनो थाङोबा दा बोथोरा सोलायनाय लोगो लोगोनो दानि मुगायाव गोबां बेराम मानसिनावबो बे गोबां सिनाय मोनि बेराम बेबायदिनो जिब जुनारनियावबो गोबां सिनाय मोनोनि बेरामा सोमजियो आरो दा नुजाफि जों नुजाथियो होननानै जों बुंनो हायो। दा खायसे बेरामखौ जोङो दासिमबो मुलि दिहुननो हायाखै। बा खायसे बेरामा जायोब्लाथाय जोङो बैनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंहा राहा गैया आरो। बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो जोंहा गोरलै समावनो जोङो हप्तासे बा फनन्द्र दिननि उनाव ज जोङो बे अमाफोरखौ जोङो भेक्सिन होननांगोन भेक्सिन होयोब्ला जे जोङो बैफोर बेरामनिफ्राय बारनायनि राहाखौ मोननो हागोन आरो जोंहा दानानि बेलायाव बुङोब्लाथाय जोङो बुंनो थाङोबा जोङो न'नि माइरं जेरैहाय ओंखाम बायदिसिना जेरैहाय गुन्दै बेफोरबायदिजों होयोब्लाथाय जोंहा बेफोरो गोबां सम लायो आरो नोंथां मैया देर नाव बा थाब देरा बेनि थाखायनो जोङो बे बेफोरखौ सोलायनानै जोङो माखासे प्रटिन गोनां मुवा बेसाद बा आदारखौ जोङो नागिरनांगोन। जेरैहाय बुंनो थाङोबा जोंहा गमजों बानायनाय जुखामजों बानायनाय माखासे प्रटिन गोनां आदारफोरखौ जोङो ओ बा बाजाराव मोननाय जेरैब गलायाव मोननाय बेफोर मोजां प्रडाक्टनि आदारफोरखौ बासिनानै लाबोनांगोन आरो नोंथां। नोंथाङा हिसाब थानांगोन कि बेसेबां जाहोनानै बेसेबां बेसेबां फेदेरनांगोन आरो बेसेबां समाव बेसेबां देरनांगोन। बैफोरखौ नोंथाङा एसे एनैबाबो रोंगौथि लानांगोन। रोंगौथि गैयालासिनो जों बेफोरबायदिखौ मावोब्लाथाय जोंहा लस जानायनि गोबां चान्स थायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो गोनोखोआरि आदबखौ बा गोनोखोआरि आदबजों एसे सिखायनानै लानानै जोङो अमायानो जा दाउआनो जा मोसौआनो जा बोरमायानो जा जोङो जुदि गोबां मुलाम्फा लानोबा बा जाफुं जाफुंसार सासे फालांगियारि जाफुंसार जानोबा बेबायदि गोन दोखोआरि आदबजों सिखायनानै मोजां खामानिखौ मावफुंलाङोबा जों साक्सेस जानायनि बा जाफुंसार जानायनि लामायाव फैयो आरो नोंथां। दा बेबायदिनो जोंनि बर'फथ' गोदोनिफ्रायनो जोङो अमा फिसिनाय बेबायदिनो दानि मुगायावथ' बुंनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो हाबा खेराइ बयनिबो हाबाफोरावनो जोंहा अमा अमाखौ होनाय जायो बा बेदरखौ होनाय जायो आरो नोंथां दा बेनि थाखायनो जोंहा गोबां दानि जुगाव अमानि दाम बायदिसिनाफ्रा जोबोद दाम जाबाय आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो बै बे फोराव नोजोर होनानै बांसिन मानसिफोरानो बैफोर खामानिखौ नोजोर होनानै होसोगासिनो बा खामानिखौ मावगासिनो आरो दा जोंनि जायगायाव बैफोरबायदिखौ नोजोर होनानै बांसिनखौ मावनायखौ आं नुदों आरो नोंथां।
औ औ
दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।